हेल' नोंथां
औ नोंथाङा आंनि बाथ्राखौ खोनादोंना औ आंबो खोनादों नों थां
औ दे
नोंथाङा मा खालामनानै दङ दा
औ आं नै ओरैनो दङ
नोंथाङा ओरैनो दङब्ला आंजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायफानो सम होनो हागोन नामा नों
औ हागोन नोंथां सावरायजागोन दे मा आदायानि सायाव सावरायनो सानदों नोंथाङा
बिदिब्ला बे सावरायनायाव दावबायनाय बे दावबायनायखौ लानानै सुंद'यै एसे सावरायनोसै सान्दों नोंथां
औ सावरायजागोन दे
बिदिब्ला दावबायनाय होननानै बुङोब्ला जोङो गुबुन दाबसे जायगानि ओमफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव दावबायनायखौनो बुजियो नङा होमब्ला नोंथां
औ नंगौ।
आरो बै दावबायनायनि गेजेरजों जोङो गोबां गियानफोर गोबां राव थुनलाइ जों गासैखौबो बुथुमनानै लानो हायो एबा नुनानै सोलोंनो हायो नंगौना नोंथां जोङो गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव दावबायहैनायनि गेजेरजों गोबां रोखोमनि गियानफोरखौ आरजिनानै लानो हायो आरो जों गोबां रोखो खोमनि राव हारिमु थुनलाइ बैफोरबायदि खौ सोलोंना लानो खाबुखौ मोननाय जायो। जेरै जोङो जोंनि हादरनिफ्राय गुबुन दाबसे हादराव बेरायनो थाङोब्ला बै हादरनि राव रायज्लायनायनिफ्राय लानानै गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय थानायनि थासारि बैफोरो जोंनि हादोरनिजों गोरोबजोबा। आलादा आलादा जायो। अब्ला जोङो जोंनि हादोरनि फ्राय गुबुन हादोराव दावबायहैनायनि गेजेरजों बैफोरखौ नुनानै सोलोंनो हायो आरो बै थावनियाव एबा बै हादोराव माबायदि रायजो जायो एबा बै हादोरनि सुबुंफोरनि रायज्लायनाया माबायदि एबा बै हादोरनि सुबुंफोरनि गाननाय जोमनाया माबायदि जोङो बैफोरखौ नुनानै सोलोंनो हायो आरो बेफोरनिफ्रायनो जोङो गियानखौ बुथुमनानै लानो हायो।
औ नंगौ थारैनो सैथो
नोंथाङाबो बे दावबायनायनि सायाव एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथाङा फोरमायनाय बायदिनो आंबो आंनि एक्सपिरियेन्सखौ बा आंनि आं जा मिथियो बेखौ नोंथांनिसिम फोरमायथिनो सानदों।
दे बिदिब्ला फोरमायना हो नोंथां
औ दावबायनाय होननानै बुङोब्ला दावबायनाया जों सुबुं माहारिनि जिउआव मोनसे गोनांथार आयदा होननानै बुंनांगोन। मानो होनोब्ला जोंहा साफ्रोम सुबुङानो बुहुमनि साफ्रोम सुबुङानो मोनसे नङा मोनसे थांखि लानानै सानसे नङा सानसे बयबो दावबायनो गोनां जायो नङा होनबा
नंगौ नोंथां
औ जों दावबायनायनि गेजेरजोंसो जों मोनसेनिफ्राय मोनसे मोनसेनिफ्राय मोनसे जोङो थाख बाय थाखो जोङो बबेबा मोनसे थांखियाव सहैनो हायो जेरै जों जोनोम जानायनि उननिफ्रायनो जोङो ओ फरायसालियाव थांजेननाय फरायसालिनिफ्राय लानानै जोङो गोजौ फरायसालियाव थांजेननाय बेबायदिनो फरायनाय जोबखांनायनि उनावब्लाबो जोङो माबा मोनसे थांखिखौ लानानै बबेबा गुबुन जायगायाव दावबाय नाय सोलोंथाइनि बेलायाव दावबायहैनाय बेफोरबायदिनो आरो जोंनि मानसिनि जिउआव गोबां गुबुन गुबुन गुबुन गुबुन रोखोमनि दावबायनायफोर दङ नङा होनबा
नंगौ नोंथां थारैनो सैथो
औ बयनिबो थांखियानो एखे जाया बा बयनिबो हाबायानो मोनसे रोखोमनि जाया बयहाबो गुबुन गुबुन थांखि लानानै दावबायो नाथाय जों दावबायनायनि गेजेरजोंनो जोंहा गोबां गियान गियान सोलोंनो गोनां बाथ्रा सोलोंनो गोनां हाबा हुखा माबा मोनसे रोंगौथिफोरखौ जोङो गोबां बुथुमना लानो हा हायो आरो नङा होनबा
नोंगौ नोंथां
जेरै जोङो बबेबा मोन मोनसे जायगा बा बबेबा मोनसे हादोराव दावबायहैबाय जाय हादोरा जोंनि हादोरनिस्राय गोबां जौगानाय हादोर जोंनि हादोरनिस्राय गोबां मोनफ्रोमबो था थाखोआवनो दावबाय ओ गोजौ थाखोनि जेरैहाय सोलोंथाइ बिथिङावनो जा राजखान्थि बिथिङावनो जा रांखान्थि बिथिङावनो जा ओ समाजखान्थि बिथिङावनो जा फारफ्रोमबो बिथिङावनो जुदि जौगानायब्ला बा बै हादोरा जेथिंबो दावगानायब्ला जोङो बैफोरबायदि हादोराव दावबायहैयोब्ला जों गावखौनो जोबोर गोजोननाय मोनो लोगोसे जों जोंनि जायगाखौबो बा जोंनि हादोरखौबो ओ मोनसे साननाय फैयो जे जोंनि हादोराबो बेफोरबायदि दावगानायमोनब्ला बैफोरबायदि जौगानाय हादोरमोनब्ला गोबां मोजां जागौमोन गोबां सुबिदाफोरा जोंनि थाखायबो मोजां जागौमोन नङा होमबा
नोंगौ नोंथां थारैनो सैथो नोंथां बुंनाय बाथ्राफोरा गासैबो जोङो दावबायनायनि गेजेरजोंनो गासैबो गियान खौ सोलोंनानै लानो हाजोबाब्लाबो जेसेबां जाखिनि जोङो गियान सोलोंनो हायो जों दावबायनायनि गेजेरजों मा माखासे आरोबाव आलादा गियानफोरखौ जों सोलोंनानै लानो हाबावो आरो मोनसे बाथ्रा खौबो रायखांनांगोन दावबायनायनि गेजेरजों जोङो राव थुनलाइ हारिमु बेफोरखौ जोङो दिन्थिलायनो हायो एबा गुबुन हादराव थांनानै जेरै जोंनि गाननाय जोम जोमनायफोरखौ जोङो गुबुन हादराव थांनानै गानहैयोब्ला जोमहैयोब्ला बै हादोरनि सुबुंफोराबो मिथिगोन जोंनि जायगायाव जोङो माबायदि गाननाय जोमनायखौ गानो बेजों लोगोसे गुबुन हादराव थांनानै जोङो जोंनि रावखौ रायज्लायहैयो ब्ला एबा बैयाव थांनानै जोङो बैसोर सुबुंफोरनो फोरमायहैयोब्ला बे बिथांमोनहाबो मिथिगोन जोंनि हादोराव जोङो मा राव रायज्लायो। आरो जोंनि हादोरनि जानाय लोंनायनि बाथ्राखौबो जोङो गुबुन हादराव थां थांनानै गुबुन हादराव थानानै जानाय लोंनाय समाव बैसोरो सुबुंफोरजों जाफानाय लोंफानाय समाव जोङो फोरमायनानै होनो खाबुखौ मोनो। एब्ला एबा जोङो गुबुन हादराव थांनानै संनानै खावनानै दिन्थिनो एबा फोरमायहैनो जोङो खाबुखौ मोननाय जायो। आरो बेफोरबायदि नि गेजेरजोंनो गुबुन हादरनि रावफोरजों जोंनि हादरनि रावफोरजों माब्लाबा समाव सोलाय सोल' जानायखौबो नुनो मोननाय जायो जेरै जोंनि गेजेराव माब्लाबा माब्लाबा इंराजि सोदोब हाबदेरनायखौ नुनो मोनो जाय सोदोबा जोंनि हादोरनि नङा। बेबायदिनो जोंनि हादोरनि रावाबो गुबुन हादरनि सुबुंफोरजों बाहायजायो। बेफोरबायदिनि गजेर जोंनो जोङो मोनसे हारिखौ सिनायथि होलायनायावबो मदद खालामनायखौ नुनो मोन जायो नोंथां आरो गासिबो बिथिङावनो जोङो लिरनाय फरायनायनि बिथिङावबो जोंनि हादोरनि सुबुंफोरा गाहायै मा हांखो खौ लिरो बैफोर बादिखौबो जोङो गुबुन हादोराव थांनानै एबा गुबुन हादरनि सुबुं फोरजों ज' थाजाबलायनानै जोङो फोरमायलायनो एबा खिन्थालायनो खाबु फोरखौ मोननाय जायो नोंथां। बेनिखायनो दावबायनाया जाहै बाय मोनसे जोंनि गियान आलादा मोनसे गियानखौ बुथुमनानै लानायनि लामा। आरो जोंनि माखा माखासे सिनायथिफोरखौ फोरमायलायनायनि मोनसे लामा होननानै बुंनो हायो।
औ नंगौ नंगौ नंगौ थारैनो सैथो सैथो नोंथांनि फंफ्रोम बाथ्रायानो थारैनो सैथो जायनि जाहोनाव जोङो जोंनि दावबायनायखौ जेब्लायबो जिउआव सान सेबाबो लाबोनांगौ बा जोंल' नङा जोंनि ओ गामियारि सुबुंफोर बा जोंनि उन्दै उन्दै फरायसाफोर बा जोंनि इयुन जेनेरेसनफोरखौबो जोङो गुबुन गुबुन बैफोरबायदि जायगाफोराव दावबायनो लाङोब्ला ओ बिसोरबो बिथांमोनाबो गावसोरनि जिउजों लोगोसे गावनि हारि राव हारिमुखौ जौगा थाखोआव लांनो थाखाय बिथांमोनाबो खाबु मोनो। लोगोसे गावनि राव हारिमुखौ लानानै गोबां बिथांमोनाबो थुलुंगानायखौ मोननो हायो आरो
नोंगौ नोंथां थारैनो सैथो बेबायदिनो दावबायनायनि गेजेरजोंनो जोङो गासैखौबो सोरजिना गासै खौबो आरजिनानै लानो हायो होननानै बुंनो हायो नंगौना?
औ औ नंगौ थारैनो। बेखायनो आं सानो जे जोंल' नङा जोंनि इयुननि फरायसा बा उन्दैफोरखौबो उननि समावब्लाबो जों आरो जों नङाब्लाबो जोंनि माखासे मिथिसार सुबुंफोरा बा गामिनि एसे गोरों गोरा सुबुंफोरा बै उन्दै उन्दै गथ'साफोरखौ गेजेर गेजेर बबेबा मोनसे जायगाफोराव बबेबा गुबुन हादोरफोराव दावबायनो लां नायनि गोनांथि दं होननानै आं सानो।
नंगौ नोंथां थारैनो नगौ नोंथां थारैनो सैथ थो दावबायनाया जोबोद गोनांथि। बेनिखायनो गेजेर गेजेर जोङो गुबुन मोनसे हादरनिफ्राय एबा गुबुन मोनसे थावनिफ्राय गुबुन मोनसे थावनियाव दावबायनाया जा जोबोद गोनां। बिदिब्ला जोंनि बे दाउ थाबायनायनि सायाव सावरायनायखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै नों
औ औ जागोन दे